औ औ खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ ।
दे बिदिब्ला बे समाव जोङो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि
औ औ दे रायलाय जागोन ।
औ बैसागु होनना नै बुङोब्ला बैसागुआ बोर बर'फोरनि बा आजै आजौनि समनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय एंगारनो हायि मोनसे बर'फोरनि फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो । आरो बि बुहुमाव थानाय गासै बर'फोरानो ओ बे फोरबोखौ खुंनाय जायो । आरो बे फोरबोखौ मा होननानै बुङोबा ए प्रिलनि ओ इंराजि एप्रिलनि जिबा अक्ट'आव आरो बैसाग नि से खालारावहाय बे बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बे बैसागु फोरबोखौ सोरजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय जायो जिहेथु बे बे मासावहाय बे बैसाग मासावहाय माखासे मिथिंगानि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गासैबो गोदान जिउ मोनो गोदान बिलाइफोर खिलियो गोदान बि बिफांफोराव बिलाइफोर खिलिनानै बेबायदि सोमखोर मिथिंगाया महर लायो । थिग बेबायदिनो बे बोथोरजों लोब बा लाखिनानै जों बर' माहारिया बे बैसागु फोरबोखौ फालियो बा बे बैसागु फोरबो खौ खुंनाय जायो । बियो दानिल' खुंनाय नङा बा बबेबा समनिफ्राय खुंनाय नङा नाथाय गोबाव समनिफ्राय बा आगोलनिफ्राय जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौनि समनिफ्राय खुंबोनाय बियो मोनसे बर'फोरनि एंगार हायै फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो । दा बैसागुखौ माब्ला बा माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला गिबियाव जों बर'फोरा बैसागुखौ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोयो आरो बे मैसा मोसौ बैस बैसागुआ माबादि जायो होननानै बुङोब्ला मोसौखौ दैमा एबा दंगफोराव लांनानै बेखौ थुैखैहैनाय ज जायो आरो थुखैना थालिरजों माखासे हांगारफोरखौ बे मोसौनि बिखुङाव गाबफोर होनानै फोननाय जायो आरो। बे मोसौनो, माखासे आबादनिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जेरै लाव बंगा फान्थाव बेफोरनि माला फोर गानहाय जायो आरो बे फोर गासैखौ मानो खालामो होननानै बुङोब्ला? जाहाथे मोसौआ जेबो जानो गोनां समयसाफोरनिफ्राय रेहाय मोनो बा मोजां देहाफोरखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय मोसौनि सायाव मोजां आसा खालामनानै बेखौ खालामनाय जायो बे मो सौ बैसागुखौ आरो जोङो जेब्ला मानसि बैसागु गु होननानै जोङो नायनो थाङो। अब्ला जोङो मोननो हायो बे मानसि बैसागुआवहाय गोबां जोंनि बर'फोरा बेबायदि अमा बेदर बुथारनाय आरो बेजोंनो लोगोसे से अमा बेदरजों जानो थाखाय माखासे हाग्रानि मैगंफोर से जौनिख्रुइबो बार बारा मैगं गोखा गोखै जेरैहाय मान' मानि मुनि गिदिर। फिसा आरो खिफि बेन्दों, नोरसिं बिलाइ, माइसुन्द्रि, औवा बिजौ, थालिर बिजौ, फुं खा बिलाइ लाव बिजौ बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ गोखा गोखै खादिंनानैहाय बे माबाजों अमा बेदरजों एवनानै खाजिफोर जायो आरो, जौफोरजों जि जौफोरखौ बर आइजो फोरा नआवनो माइब्रानिफ्राय बानायो बेखौ आलासिफोर थाङोब्ला बेफोरखौ होयो। आरो बेबायदि जायो। आरो बे समाव नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।
औ जों नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो आरो नंथारगौ मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जाबोखानाय आरो बे फर खौ खुंनो थाखाय गेदेर उन्दै आरो आबौ आबैगा बयबो बे फरबखौ खुंनाय जायो, आरो बे फबआव रंजानो थाखाय जोंनि उन्दै उन्दै उनला हायो बिमबा बयबो रंजायो आरो मोसायो। - बे गथफोरनो बे फरब फैयोब्ला गोदान गोदान गाननाय जोमनाय, गोदान गोदान जि जोम बायनानै होनायबो जायो आरो जोंनि बे बर समाज फोसाव थानाय जि बे आय गावनो दानाय दखना गावनि आखाइजों सुजुनाय दखना आरो साद्रिफोरखौ गाननानै मोसानाय जायो बे बे
उम
दखना आरो हदैननै मोसानाय आइजोख समायना रंना नुयो जोंख्लाब माख्लाब आरो बिजोंनो बे बैसागुखौ सम समायनासिन खालामनाय जायो। आरो जों जोंनि बिमा बिफा बोराय बुरै गासैबो बयनिबो नखराव अनज्लायलायनाय बोथिसे खाजिफोरखौ बयनिबो नखराव जाथिंहैयो बे खाजिया बे खाजिखौ होनो थाखाय बे नखरा गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ बानायनाय जायो।
औ
थो मोनसे से उन्दैखोब अमा खाजि बानायनाय जायो नंगौ न
औ औ नोंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंदों औ बेफोर गासिबो थारैनो सैथो औ बेफोरखौ फोरखौनो जोंनि बरफोरा फालिबोबाय थादों आरो बेबायदि खुंबोबाय थादों आरो जोङो मोननो हायो बे बैसागु बोथोराव उन्दैफोरा गावनि गेदेरफोरखौ मान होनाय खुलुमनाय बा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानायखौ जोङो मोननो हायो आरो बियो जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे मोजांथार मोनसे सर' एबा हेबिट होननानै जोङो बुंनो नांगोन। आरो बे जोंनो लोगोसे बे बैसागु फोरबोआव जोंनि। ओ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो ज' ज' थांनानै ओ हिन्जावफोरा गोमो दख'ना हौवा फोरा गामसा गोथां आरो बेबायदिनो माखासे आर'नाइफोर लानानै ज' ज' नखरफोराव थांनानै मोसाहैयो आरो गोदान बोसोरनि गोजोनग्लायनाय न'खरफोराव बेबायदि बावहैयो बेबायदि खोनायाखै? हेलौ खोनायाखै माथो आंनिखौबो खोनायाखै खोनास्रायाखै? हेलौ आंहा नेेट दोङो नों हासो गैयादां? खोनायासै। हेलौ। हेलौ खोनायसै ना? ओम खोनालादां।